हेलौ नोंथां ओ हेल' नोंथां
औ हेलौ नोंथां खोनादों दे ।
मा खालामदों नोंथां?
है नै ओरैनो जिरायलाबायनानै दं नोंथां नों मा खालामदों?
ओय नै आंबो जिरायना दं ओंखाम जाखांबाय?
ओंखाम जा
मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
एसे बुरजालै जेनेब्ला नारजिजों अमा बेदर ओमफ्राय ओरैजाय आलु भाजि ओमफ्राय ओरै ना बाथोनसोमोन, नोंथां मोननालाय मा ओंख्रि?
ओ औ नोंथां जोंना आलु दालिसलै ओमफ्राय ना बाथोन
अ अ अ गोथावआनो
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो खोथा रायलायनानै फन खालाम जादोंमोन नोंथां
अ अ रायज्लायनो हागोन आंबो नैजिरायनासो दङ दे नोंथाङा राय नो हागोन मा आयदानि सा बेयाव नोंथाङा आंजों कल रायलायायनो सानदोंमोन दे नोंथाङ होन
औ आं नोंथां माने बिदिनो जानाय लोंनायनि सायाव एबा सामफ्रामबोनि ओ मैगं थाइगंनि फि फोरोंना सानदोंमोन नोंथां
अथ' जोबोद मोजां नोंथां दे साव
औ औ औ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ जेनेबा जोंहा मैगं थाइगं होनोब्लाथ' जों सानफ्रामबोनि जिउआव जोंजों जाजाबाय थानाय मोनसे मुवा बेसाद नङा होमबा नोंथां माने मैगं थाइगङा अनेक रोखोमनि दं
औ औ
माखासेखौ जोङो फोनानै एबा गायनानै मोनजायो आरो माखासेफोरखौ जों बिदिनो बायदि बायदि दि रोखोमनिफ्राय दिहुननानै जानाय जायो जोंहा माने मैगं थाइगं बुङोब्ला नोंथाङाबोथ' मिथिखायो नोंथाङाबोथ' मैगं थाइगंफोरखौ जाखायो जानांगौ नोंथांनो
औ औ औ नंगौ
माने जोंहा मैगं थाइगं होनोब्ला अनेक रोखोमनि दङ आरो नोंथाङा जे बुंदों मैगं थाइगं आरो सानफ्रामबोनि जाबाय थानाय आरो ओंख्रिफोरनि बागै होनदोंमोन नामा नोंथाङा?
औ औ औ नोंथां
ओ जेनेब्ला जोंहाथ' गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जायनो जायखौ सङोब्लानो जोंनि सानफ्रोमबोनि जाजाबाय थाग्रा ओंख्रि जायो आरो माने आं बुंगोन जे मैगं थाइगं होनोब्ला जोंहा लाइ दं लाफा दं आलु दं सयाबिन दं सबायबिमा दालि आरो नारजि बेफोरबायदि माने गोबां रोखोमनि मैगं मैगं थाइगं दं आरो जायखौ जों जेनेब्ला लाइ लाफाखौथ' जोंहा गोजां बोथोरावनो बांसिन मोननाय जायो नङा ओमबा नोंथां? औ माने जोंहा बे लाइ लाफाखौ जों गायनानै ए बा फोनानै मोननाय जायो आरो आरो जोंहा मा माने फाथो दंबावो जोंहा माने फाथोखौहाय माने जोङो फोग्रोनांगौ जायो फार्स्टआवहाय जेनेबा फोग्रोनानै बियो गिदिर देरो अब्लासो जों बेखौ खानानै फाथो होननानै जेनेबा जानो हायो आरो आरो फाथोनिफ्रायनो जेनेबा बै जायखौ जों नारजि होनो बेखौबो दोनोब्ला फाथोखौ खानानै सान्दुंङाव फोरानोब्लानो जेनेबा नारजि जायो आरो माने आरो बेल' नङा जोंहा औ रोखोमनि मैगं थाइगं जाग्राफोर दङ आरो ओरैजाय बुंनोथाङोब्ला दाथ' जोङा सानफ्रामबोनि ओंख्रिफोरा जोंनि ओनसोलफोरावथ' बांसिननानैनो बिब्दिनो गाव न' गायनाय मैगं थाइगंफोरखौनो ओंख्रि बानायनानै जायो
औ औ नंगौ नोंथां।
बेल' नङा गोबां दंबावो औ माने जोंहा दा सामफ्रामबो जाजाबाय थानाय ओंख्रि होनोब्ला जों जोंनि जोंहाद थ' जेनेाब्ला आलुफोरखौनो जों बांसिन जानाय जायो माने आलुखौ आरो खम बेसेनावनो गोबां मोननाय जायो माने आलु खम बेसेनावनो बुरजा रोखोमनि मोननो हायो आरो जोङो आरो जोंहाथ' दायो दैज्लां औ माने जोंहाथ' दायो दैज्लां बोथोर नालाय दाथ' जोंहा लाइ लाफाखौबो बांद्राय मोननो थांला जोंहा गोजां बोथोर जायोब्ला माने लाइ लाफाफोरखौ जों गोबां रोखोमनि मोनो आरो माने
आरो जेरै आं बुंगोन जे जोंहा जोबोद गोथाव गोथाव ओंख्रिफोर दङ जोंनि जोंनि ओनसोलफोराव जाबाय थाग्रा एबा जाजाग्रा गोबां गोथाव गोथाव ओंख्रि दं माने नोंथां जोंहा होनजों नार्जिजों अमा बेदर होन सबायजों साम' होन अनलाजों दाउ बेफोर माने जोंनि फेभ्रेट ओंख्रि आरो माने जों बेफोरखौ गेजेर गेजेर जों जानाय जायो माने
नोंथांङाबोथ' बेफोरखौ जाखांखाबाय जानांगौ नोंथां
औ
जाखांबाय ना अ नोंथाङा बेफोरखौ जाखांबाय माने ना नोंथाङाबथ' मिथिखागौ जों बेफोर माबायदि गोथाव जायो बे ओंख्रिफोर ना नोंथां
औ नोंथां नंगौ
औ आरो माने जोंहा अनलाजों अनलाखौ संनो थाखाय बे अनलाया माबोरै जायो होनोब्ला बेनिफ्राय जों जोंनि माइरंखौ माइरंखौ देग्लिनानै अन गुन्दै बायदि बानायनांगौ जायो बेनिफ्रायसो अनला ओंख्रिखौ जेनेब्ला संनो हायो आरो जोङो आरो गुबुन फारसेथि बुंनो थाङोब्ला जोंहा सबायजों साम' होनोब्लाथ' सबायखौथ' जोंहा जेनेबा आबाद एबा फोनानै मोननाय जायो जेनेबा हानि सबाइखौहाय जों माने बेफोरजों एबा जों जों बेदर फिसाफोर जों संफानानै जायोब्ला जोबोद गोथाव गोथाव जायो आरो माने गासैबो खनसे जाबा जाबाय थागौ मोनलायलायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
दायो माने जानाय लोंनाय एबा मैगं थाइगंनि मोना नोंथां
औ मिथिगौ नोंथां
औ आं बुंगोन जोंहा जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंहा मोजां मोजां जानाय लोंनायफोरखौ जों जानांगौ आरो जायनि जाउनाव जोंनि माने देहा एबा बडिफोरा मोजाङै फिदैनो थानो हमो जेनेब्ला जोङो माने होन नोंथांआनो होनबाय जेनेब्ला जोंहा आफेल आंगुर थाइजौ बायदिफोरखौ जोङो जानायाव लाफायोब्ला जोबोद माने जोंनि देहायाबो मुलाम्फा मोनो आरो नोंथांना आरो जोंहा ओरैजाय लोंनायाव थांबाय औ आरो जोंहा बिदिनो फिथाइ सामथाइनि जुस आरो गाइखेरफोर बेफोरबायदिखौ माने जों लोंनांगौ एबा जोंनि देहाफोरा थिगैनो थानो हमो एबा मोजाङै थायो आरो ना नोंथां दायो नोंथाङाबो आंनो जानाय औ देलाय खोनासंल नोंथां नोंथाङाबो आंनो माने औ जानाय औ जेनेबा नों सुंदयै नोंनि रावजों नों मिथिनाय बायदि एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हायो नोंथां औ।
अ बिब्दिब्ला नोंथाङा आंनो जेनेबा जानाय लोंनायफोरनि बागै एसे फोरमायना होदो एबा मैगं थाइगंफोरनि बागै
जोंहा जेरै नोंथांना खोनादों नोंथां?
औ औ औ औ खोनादों नोंथां औ।
जोंहा जेरै जानाय लोंनायनि होन्दों नामा?
औ औ नंगौ नोंथां औ देलाय होनलाय
जेरै बिदिनो दङ सबायजों दाउ,
औ औ औ
जों दाव होनोबा बे बिराद गोदाव जायोथ जोंनि बरनि मोनसे फे माबा फेभ्रेट आर ना बा मुंदांखा ओंख्रि होनो बेखौ।
औ औ औ नंगौ।
आरो गोबां दंबावो जेरै आरो साम सबायजों साम दं।
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों।
औ खोनादों नोंथां।
आरो दङ जोंहा ओरै जेरै नारजि अमा ज नार्जिजों अमा दं खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां दे नोंथाङा बुंबाय थाबानो जाबाय आं
नार्जि अमा जेरै फाथे खारै उम लाफा खारै ओंथांआ लाफाखारिफोरखौ मोनजाखाबाय जानो हागौ?
औ औ मोनजाखांबबाय नदों नोंथां जोबोद गोथाव जायोलै लाफाखारियाथ।
औ आरो अनलाजों मेवाय दं अनलाजों मेवाय बा अनलाया जों मेवाय जों बेदर होदायोबा बेदर होफायोबा एसे गोथाव जायो। उम आरो जोंहा जेरै ओरै दङ जोंनि बरनिनो ओंख्रि ओ राननाथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों औ खोनादों नोंथां खोनादों।
दा जोंहा मेाइजों अनलाखौ जोंहा बोरि बानायो? होनोबा जोंहा मेवाय ओंख्रि संनोबा दा मेवाइजों अनलाजों दाउ सङोबा जोंहा जेरै संनांगौ खारै होनांगौ खारै होनानै संनांगौ माइरंखौ माइरंखौ उग्रोनांगौ उन गुन्दै देनांगौ।
औ।
बिनि उनाव दङ जोंहा ओरै जेरै नारजि अनला अ नार्जिजों अमा सङोबा जोंहा जेरै नारजिफोरखौ फोरानग्रोनांगौ फाथोखौ फोराननानै फाथोखौ फोराननानै जोंहा जोङो जेरै अमा बेदरजों सङोबा एसे गोथाव जायो। औ
दायो नोंथां खोनासंलाय। उम। जेनेबला
नोंथांजों आंबो जानाय लोंनाय बा मैगं थाइगंनि रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय जोंहा दायो समाबोथ' बांद्राय गोबाव गैला नोंथां फनखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ औ जागोन दे। नोंथांजों, औ होमबा नोंथां दे दे।